नोंथां
हेलौ नोंथां औ नोंथाङा मा खालामबाय दं दासान्दि?
औ नोंथां आं दासान्दि जिरायनानै दङ।
औ नोंथाङा फ्रिमोनब्ला नोंथांनियाव मोनसे आं सोंथि लानानै फैदोंमोन।
औ नोंथां।
औ नोंथाङा बैसागुनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हाग अ' बिदिब्ला जोङो बैसागु होननानै थाङोबाथ' बैसागुखौ माने बर'फोरा गोदोनिफ्राय फालिबोनाय मोनसे फोरबो आरो। आरो बेयो बर'फोरनि थाखाय मोनस गिदिर रंजानाय फोरबो होननानै मिथिनाय जायो। ओ बिदिनो जोङो बैसागुखो स्नि सानाव लासै फालियो आरो। इनिफ्राय बैसागुखौ जोङो बैसाग दाननि से खालारनिफ्रायनो फालियो।